थाव अ नोंथां ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आखायाव लादोंमोन नोंथां नोंथाङा एसे सम होनानै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां माने सावरायजागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां आङो जागायनोसै। जा अ जागायनायनि ओ आयदायानो जाहैबाय बैसागु फोरबो जायखौ जों बैसागु फोरबोखौ फालिनाय नुनो मोनो। गोदान बोसोराव नोंथाङा आंनि खोथाखौ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ बिदिब्ला जों गोदान बोसोरखौ जेब्ला गोदान बोसोरा फायो अब्ला जों बैसागु बोथोराव गोदान बोसोरखौ बरायनायखौ नुनो मोनो। बे बैसागो बोथोरा मोननै बाहागोआव राननाय जायो। मोसौ बायदि दिसिना जिब जुनारनि बैसागो आरो मानसिनि बैसागु सेथि बैसागुआ जाहैबाय मोसौ मो मोसौ बायदिसिनाफोरनि बैसागु बेफोर मोसौ बैसागुआव ए जिब जुनारनि बैसागुआव जों मोसौखौ ओ फुजिनायखौ नुनो मोनो। माबायदि फुजियो जेरै ओ मोसौखौ जोङो। मोनसे बायदिसिना हाग्रानिफ्राय दिगि लेवा बायदिसिना फिथाइ सामथाइ हाग्रा बंग्रानिफ्राय खांथिंनानै लाब बोना आरो मोसौनि ओ जिखुथु बिगुर बेफोराव गोसोम हांगारजों दागो दागो फोननानै मोसौ फागा गोदान बायना मोखौखौ फागा गोदान होना जों हाखर फारसे होलांनायखौ नुनो मोनो। साथि खाला बावनानै नंगौना नोंथां अ बेबायदि होलांनानै जिहेथु आ हाखर हाला जाम्फै दैमा दैसाफ्राव जोंनि सौबुं माहारिफोरखौ होलांनायखौ नुनो मोनो बैसागो बोथोराव आरो मोसौखौ जों हा खरफ्राव लांना बा दैमायाव लांना थुखयो आरो बायदिसिना हाग्रानिफ्राय खांनाय फिथाइ सामथाइ दि गेलेवा बेफोरखौ सारना होनायखौ नु नो मोनो आरो सारना होनानै बायदिसिना खुगा मेथ थाइबा इसोरनिफ्राय बिनाय आरज बेफोरखौ खन्नायखौ नुनो मोनो जाहाथे जोंनि फिसिनाय मोसौ बेफोर मोसौ बोरमाफ्रा ओ बोसोरै बोसोर थोर बारायबाय थाथों फिसा जा थों मोसौनिफ्राय गाइखेर मोनथों। बा हालुवा मोसौआ मोजां जाङै आबाद फोथारखौ एवनो हाथों। बेमार आजार जेबो जानाङा। बेबायदिखौ मो फुजिनायखौ नुनो मोनो जों नोंथां बैसागुआव। आरो नोंथां बैसाग सागु बोथोराव जों मानसिनि बैसागुआ जाहैबाय जायखौ नैथि बैसागु बुङो। बे मानसिनि बैसागोआव जों गो गामिनिनो बा आबौ आबै गेदेर गोलाव मानसिफोर बिमा बिफा बेफोरखौ सनमान होनायखौ नुनो मोनो। खुलुमनायखौ नुनो मोनो जाहाथे बिसोरनि फ्राय बोर लानानै जों गावनि इयुननि जिउखौ मोजाङै रैखाथियै जों साननाय बायदि थांखिखौ सुफुंनो हायो नोंथां नङा होमबा नोंथां? बेनिफ्राय जों सनमान लाख नोंथां जेब्ला जों रंजानाय बोसोर बैसागुआ जोंनि मोनसे गेदेर फोरबो नङा होमबा नोंथां? बे फोरबोआव जोङो बयबो गावनि हा गावनि बा जोंनि द्रेस मोसानायाव जों बाहायनाय बैसागु बोथोराव मोसानाय बायदिसिना गाननाय जोमनायखौ जोङो गाननायखौ नुनो मोनो जेरै जों हौवासाफ्रा गामसा खायमा गानो गामसाया बायदिसि ना गाबनिबो थायो नाथाय जों ओ गोथां गाबनि गामसा खौ गाननायखौ नुनो मोनो गिन्दि गस्ला गाननाय नुनो मोनो गुफुर आरो हाजो आगरनि फालिफोरखौ जों लानायखौ नुनो मोनो नोंथां नंगौ नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
आइजो माहारि हिन्जावसाफोरखौबो सिख्ला बा सेंग्रा ओ सिख्ला बा मो बुरैयानो जा हाबा जानायानो जा आइजो माहारिफोर खौबो जों दखना रेगे रेगां गोमो गाबनि बायदिसिना गाबनि आरो हाजो आगरनि आरनाइ फालि आरो जान्जियाव जान्जि खाफ्रानाय बेफोरखौ नुनो मोनो बेफोरखौ गानना गानै जोमै बयबो जोङो सेंग्रा सिख्ला बोर दै बेन्थ गथा गथ गथाय जाय जि मोसानो गोसो गावनि गोसो गुदुं बेफोर ज जानानै जों मोसाहैनायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बे मोसानायाव जोङो गोबां दामग्रा देग्रा आगजु ला नै मोन नुनो मोनो जेरै खाम सिफ फुं सेरजा जथा गंगोना खरखा बेफोरख बेफोरखौ लानानै जों मोनसे खुगा मेथाइ खननानै जोङो ओ मेथ थाइ रिंखांहोनानै बयबो ज' जाय गोदान बोसोराव जोंङो मोसायो। न'खर न'खर आरो जा एसे माइरं हरो मानसिफ्रा न'खरनिफ्रा मानो होनोब्ला बेसोर मोसाग्राफोरा ओ गोदान बोसोरखौ बरायनायाव जों जेन बयबो रंजा बाजायै मायबा मोनसे खाना जानो हायो नङा होमबा नों थां औ। नोंथांनि ओनसोलाव बैसागु बोथोरफोरखौ माबायदि मोसायो माबायदि गाजा गोमजायै खुंङो आरो ओ माबाफोर आंजों गोरोबफ्लेनाय बेफोरबायदि बा थ्राखौ नोंथांङा एसे फोरमायना हो जाखिनि हायो नोंथां।
उम। मानोना गोदो गोदाय नोंथां बैसागुखौ जों जोङो माने लेखा बायदिसिनाफोराव दिनै लेखा बायदिसिनाफोराव जों फरायबोनानै मोनदों गोदो गोदाय मोस बैसागुखौ गोदो गोदायनि आजै आजौमोननि दिनाव जों नुयै समनि खोनानो मोननाय बेफोर दिनाव बैसागुखौ गोबां रोखोमै फालियोमोन होननानै नुनो मोनो नाथाय आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोननाय बैसागुखौ मोननै मोननै नुनो मोनदो मोसौ मैसो बा बायदिसिनानि जों बैसागु मोन्दों मानसिनि बैसागु मोनबाय थिग बेफोरबायदिनो मोसौनि बैसागुआव जोंनि जेरै हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय दिग्लि लिथि थाराय बायदिसिना बिदिनो लाव - लाव हालदै बायदिसिना लाव हालदै फान्थाव होनानै बेफोरबायदि हानानै माला गानहोनानै बेफोरबादि मोसौ फोरखौ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बा बारैबाय था होननानै जों सल खननायखौ नुनो मोनदों।
औ - औ नोंथां नंगौ
जोंनि नेमाव दोंङो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिबायथा बिमानि खिथेर फिसानि खिथेर नों जागोन हालुवा गेदेर होननानै मोनसे मेथाइखौ गोदो रोजाबनायखौ नुनो मोनो नाथाय नोंथां नाथाय नोंहाम बेफोर मोसौनि बैसागु खौ मानो फालिनाय जायो होननानै गोदो गोदायनि खायसे बैसो जानाय आबै आजैनाव सोंनानै नायोब्ला जों जाहाथे मोनसे मोसाया जाहाथे बेमार आ जार बायदिसिनानिफ्रायबो जाहाथे रैखा मोनो। बायनिसिना बेमार आजार बायदिसिना निफ्राय जाहाथे रैखा मोननो थाखाय बेफोरनिफ्राय ओ जोलै बारायनायनि थाखाय बेफोरनिफ्रायबो माने मोजाङै मोजाङै थांनानै थाथों मोजाङै मोजाङै माबानानै थाथो होननानै नैबे मोसौखौ माने थुखैनाय जायो बेफोरबादिनो थिग बेफोरबायदिनो जों उम बै दिनखालि जोङो फिसा माफ्रोम मोखौनोबो माने जेरै जोङो बे गोदान बोसोराव गोदान ड्रेस गाननायजों लोगोसे रंजाखाङो थिग बेफोरबायदिनो मोसौ मोसोनोबो थिग बेफो बेफोरबादिनो गोदान जेरै मोसौ खाग्रा दिरुं बायदिसिनाफोरखौ जों सोलायनायखौ नुनो मोनो बेफोरबादि जों माने बेफोरबायदि बैसागु खुंनायखौ आथिखाल जुगाव नुनो मोनो। नोंथां मानसिनि बैसा गुखालिबो जोङो जि दिनाखालि से खालार बैसागुनि मानसिनि बैसागुखौ हमना लानाय जायो। थिग बेफोरबादिनो बै खालाराव जोङो गेदेर गोलावफोरजों सनमान लानायजों लोगोसे जोङो गोबां माने बायदिसिना इसोर सिबिनायनि मुङै जाहाथे बायदिसिना गोदोर गोलाव मानसिफोरखौ जों खुलुमनाय बायदिसिना सिबिनाय बिसोरो अननाय होनाय बाय दिसिना आर'नाइ होनाय फालि होनाय मान बरायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
फ्राय जागायनानै नोंथां जोंनिया नै नै नै खालारनिफ्राय जोङो बे न'खर न'खर गोखा गोखै जानाय बे बायदिसिना हाग्रानिफ्राय खांथुमनाय।
औ नोंथां औ
नि बिदिनि गोखा गोखै जालायनाय गोसा गामि गामि बेफोरबायदिनो गामि गामि बेफोरबायदिनो खुंखा दुंखा जालायनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोखा गोखै जालायनानै जों जेरै
थारैनो नंगौ नों
हाबनानै न'खर न'खर हाबनानै बेफोरबायदि मागिलायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। नोंथां नोंथाङा बैसागुनि बागै आंनो जिखिनि फोरमायबाय नोंथां दा बैसागु मोसानायाव नोंथां खोनादों नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां। नोंगौ नोथां नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ। नों नोंगौ नोंथां नोंगौ। औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों औ नोंथां औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथों गोजोनथों नोंथां